औ हेलौ।
हेलौ औ औ खोनादों।
औ थिगानो दङना नोंथां?
हा? औ मोजाङैनो दङ दा बर्थमान
औ।
ओमफ्राय नोंलाय
औ आंबो मोजाङैनो दङ।
औ थिगानो
औ अब्ला जोङो दिनै आबहावा गुबुंले जानायनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हांगोन
औ जोङो आबहावाखौ
आखौथ' मिथिखायो आहा मानबा औ थानाय औ औ
बिबदिनो आबहावा गुबुंले जानायनि मेन रिजोनफोरखौ जोङो बांसिनानो मिथिखायो मानो होनबा बेफोरखौ सुबुङानो आरजिनानै लादों सुबुंनि थाखायनो जादों बेफोरो नङा होमबा
औ औ।
उम दे आबहावा गुबुंले जानाया दायो माने गासै जायगायावनो माने सुबुंखौ खैफोदाव गोग्लैहोनाय बा सुबुङा खैफोदाव गोग्लैनाय
बिदि जाहैदों नङा होना औ
बे आबहावाखौबो आबहावानि थासारि गाज्रि खालामनायाबो माने गासै मानसिफोरा बांसिन बाहायनाय आरो जिखौहाय जोङो
एसेबा खमै बाहायनांगौमोन बेखौ जोङो माने नांगौनि बारा बाहायनाय औ बेफोरावनो जोङो हौवाखौ गुबुहुमलेखा खालामनानै लादों जोंनो नङा होमबा नगौ नंगौ
जेरै जोङो दै गुबुंनायावनो जा
औ औ
लोगोसे बे
गुबुंनाय माने गासै बिथिङावनो जोङो गावबा गाव सुबुंफोरानो खालामनानै लादों नङा हबा औ नंगौ
जोङो बेफोरखौ होबथानो थाखाय माने बांसिनानो जोङो नाजाया बेखायनो बे बेफोर गुबुंनाय फ्राय गुबुंनाय जालांसिनदों नङा होमबा जेरै जोङो नुनो मोनो बांसिनानो जोङो कलकारखानाफोर बानायनाय बिनिफ्राय ओंखारनाय गिज्रारा मुवाफोरा दैजों बोहैलांफानानै जोङो दै गुबुंनायखौ जानाय
औ नंगौ
जेराव माखासे जायगानि सुबुंफोरा बेवहाय खैफोदाव गोग्लैनांदों। मानो होनबा माखासे दैमाफोरा बेफोर बे दैमाफोरनि दैखौनो माखासे सुबुंफोरा
आ
आबादावहाय लांनानै बा आबादनि थाखाय बाहायोमोन। लोगोसे जिब जुनाराबो बाहायोबा लोङोमोन नङा होमबा? बेफोरनि थाखाय माने दै गुबुंनाया बिसोरनो खैफोद खोलैदों बिसोरखौ खैफोदाव खोलैदों। बिदि आरो जोङो नुनो मोनो दानि जुगावहाय गोबां सुबुंफोरा गारि बाहायनायफोरखौ बेफोरनिफ्राय खामनानै गिजिरा मुवाफोरा ओंखारनानै बारहावा बा बारखौ गुबुंले खालामदों। आरो लोगोसे जोङो दानि जुगाव बे ग्लबेल वारम ग्लबेल वारमिं जानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा? बेफोरो माने जोङो एसि बांसिन बाहायनाय लोगोसे फ्रिस बाहायनाय बेफोरबायदिनि थाखायबो जोङो बेखौ जानाय नुनो मोनदों बिनि थाखायनो जोङो अबेबा जायगायावहाय माने खरान खालामना होयो बोथोरा
बोथोरा औ हाया नांगौ बायदि अखा मोनला जोङो गोजां बोथोराव माने
अबेबा जायगायाव माने गोबां गुसु जानानै आरो गोजां थोरानो माने थाब जायैखौबो नुनो मोनो मालाबा समावहाय गरमानो माने नांनायनि बारा बांसिन दुंनाया बांलांनाय बेबायदि जाथायखौ जानाय नुनो मोन्दों जोङो दायो नङा होमबा
औ औ
नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय बेयो थारैनो माने सैथो जोंनि माने आबहावाया गोबां बिदि गुबुंले जागासिनो दङ आरो बैफोरखौ मानसिफोरानो माने खालामदों आरो सुबुं माहारियानो खालामदों आरो बिदि फिन माने सुबुं माहारियानो बिदि खस्थ' आरो बिनि फिथाइखौ मोननो गोनां जादों आरो दा बेखौनो बुंनो सानो आरो बिथिं जेरै जों ओ माइ आबादफोराव जि बिदिनो गोबां बिदि मेडिसिनफोर मुलिफोर सारनाय नुयो दा बेफोरखौ माने दैसाफोराव सुनानै हरो
अ
बे मुलिफोरा माने दैखौ माने बिदि लेथ्रा खालायो आरो बेखौनो जिब जुनारफ्रा लोङो बा मानसिफ्राबो बिदिनो गावनि आथिं आखाइ सुयो आबादारिफ्रा दा बेफोरावनो माने गुबुंले जायो बेराम आजारबो जायो दा बेफोरबायदि आरो आरो लोगोसे
जि बिदिनो प्लास्टिकफोर गारनाय बाहायनाय बेफोरखौ मुवा बेसाद माने सावनाय बेफोर माने उखुन्दै मैलाफोरा माने जोंनि मिथिंगाखौ नस्थ' खालायो आरो लोगोसे दायोथ' सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे दारिमिनफ्रा माने गोबां बांबोगासिनो दङ
औ
बांसिन सायाव बांसिन दा माने बेफोरनि थाख थेबो माने जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों आरो
उम
लोगोसे गारि मथर सलायनाय
उम
बेफोर आरो बिदिनो माने मानसिफोरा जेसेबां सोलोंथाइ मोनब्लाबो माने गाव गायनि लाबा लबखौ गाव गायनि मोजांनि थाखाय माने मावो दा मिथिंगा खहा जादों ना मादों बेफोरखौ माने एसेबां माबा खालाया आरो खेर खेराइाया
औ
दा बेनिफ्राय बिफां लाइफां दाननायनि बेलायावबो गोबाङा गावनि नांगौ - थाखाय बिफांखौ दानसिगोन
दा बिथिं फिन आरोबाव गायला दा बिफांदों मानसिजोंथ' मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ बिफाङा जाबाय जि अक्सिजेनखौ एंगारो जों जाबाय अक्सिजेनखौ लायो। आरो जों कार्बनडाइ अक्साइड। खौ जोङो एंगारो आरो बिफाङा कार्बनडाइ अक्साइड लायो। दा बेबायदिनो सोलाय सोल' बेबायदि मानेहाय सोमोन्दोआ दोङो आरो दा जुदि बिफां लाइफाङा गैया जायोबोला माने जों बोरै थांनानै थानो दायो माने बिफां लाइफां खम जानायखायनोथ' बिदुङा बांगासिनो दङ गरम जादों। जादों सानफा एफा बेबायदि आरो दा बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ माने गायनायाव गोसो होनांगोन जों बेलेग हादोर फोराव जोङो नुयो गोबां बिदिनो माने गोबां खायदा खयदा खालामनानैबाबो बिफां लाइफांखौ माने बिदि बासायनानै दोनो आरो बिसोरो दानफाया माने लामाफोराव थाब्लाबो। बिसोरो माने हजायनानै मोजां बिदि माने बेखौ माबायदिहै लाखिनो हागोन बेनि समायनायखौसो माने नागिरो
उम।
नाथाय जोंनियाव बेफोरबायदिनि सोलाय बिबायदि उल्था बेखौ नुनाय
मानसिफोरा बिफां लाइफांखौ माने दानफायो अननो रोङा।
उम।
बेबायदि आरो ओ जि जायगायाव बे बिफां लाइफां बुरजा थागोन बे जायगायाव माने एसेब्लाबो बोथोरा माने मोजां जायो आरो अखा फैनाय आरो बेनि माने थासारिया माने ब बोथोरा बिदि मोजां जायो आरो
उम।
औ।
नंगौ नोंथाङा माने। एकदम माने मोनथिथावना बाथ्राखौनो बुंदों। मानो होनबा बिफां लाइफाङानो जोंनि सुबुंनि माने थांना थानायनि मोनसे राहा नङा होमबा बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो माखौ हां माने बिफां लाइफांसो जों थांना थायो नालाय लोगोसे
थाङा बेयो।
हा गिसिखानाय, बाहाया रानस्राव जालांनाय बेफोरावबो गोबां हेफाजाब होयो मानो होनबा। बे बिफां लाइफां थाब्लासो जोंनि हाय मोजाङै हाखौ हाय रोजोबै लाखियो नङा होमबा जेब्ला बिफां लाइफां गैया अब्ला बे हाया बाला हामा जानायनि ओम जुरि जेननाय नङा होनबा जेब्ला बालाहामा बालाहामा मा जालांनो हमो अब्ला जेराव जेराव बिफां लाइफां गैया बेयावहाय जोङो बाला हामा। खौ नुयो नुनो मोनो नङा होनबा थिग बिब्दिनो माने बिफां लाइफां गैयै जायगायाव
बालाहामा जालांनायनि चान्स थायो।
जेरावहाय जोङो बिफां लाइफां थानाय जायगायाव जिब जुनाराबो बांसिन थायो नङा होमबा आरो लोगोसे। दाउसिन दाउला गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउलाफोरा जेराव बिफां लाइफां थायो बेयावहाय। थानानै गावबा गावनि जिउखौहाय आस्रय लानायनि थाखाय फै थाफै बिदिनो माने बिफां - लाइफाङा थायोब्ला बांसिन हायाबो हासार गोनां जायो आरो बिफां - लाइफां बिफांनि थाखाय जोंनि बे दैयाबो सिंनि थोरफोनि दैया सायावहाय फैनो हमो जेब्ला बिफां लाइफां गैया अब्ला दैनि थोर आ गोथौसिनाव थांनो हमनायखौ जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा जेरावहाय बिफां लाइफां बिफां गैया बे जायगायावहाय दैनिबो आंखाल जायो बेखौ जों नुनो मोनखायो।
औ।
मानो होनबा बिफां -लाइफां थाबासो दैया गोजौ थोरफौआवहाय फैनायखौ जोङो मिथियो। बिदिनो जोङो माने आबहावानि थाखाय आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो बिफां - लाइफांखौ गायनो गासैबो सुबुं माहारि नाजा नांगौ बा गायनांगौ आरो बयनिबो बिफां -लाइफां गायनो थाखाय बोसोन होनांगौ नङा होमबा। बिफां - लाइफाङानो अखाबो हाहैयो जोंनि आबहावाखौबो थाजिमै लाखि बुम खौबो थाजिमि लाखियो आबहावाखौबो गोग्गोयै लाखियो
बेखायनो जोङो बयबो बिफां लाइफां बायनांगौ होननानै आं सानो। नांगौ थारैनो सैथो।
औ अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयाव दोनथ'नोसै नामा।
औ जागोन दे।
अ' गोजोनथों नोंथां।